हेलौ औ खोनादों? हेलौ खोनादों ना?
दे
खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ
खोनादोंना?
औ औ खोनादों आङो।
औ दे ओमफ्राय रायलायायनोसै।
अ रायज्लायजागोन दे मा रायज्लायनो। अ दा ओरैनो दङ जेबो बेस्थ नंथया आरो। हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ